नोंथाखौबो खुुलुमनाय जासिहरनाय जाबाय
गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायथिखौ नोंथांनिसिम जासिह्ररनाय जाबाय
नोंथांनोबो जासिुरनाय जाबाय नोंथां माबाफोराायदानसेयाव सावरायनो सानदों नामा
औ नोंथां आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदों
दे नोंथाङा सावरायलांदो ओमबालाय
औ बे आयदायानो जाहैबाय दानि जुग गोदान मुगानि दावबायनायनि सोमोन्दै गोनोखोआरि मुगायाव दा मा मा राहाजों जोङो दावबायनो हायो हायो आं बिनि सोमोन्दैसो रायलायगोन सुबुं माहारिया गोदो गोदाय संसार जाबोनायनिफ्रायनो गावसिरनि खामानियाव गोरलै जानाय बेखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो बाहायबोदों बेनो जाहैबाय गोदोहाय जोङो गिलिर गिलिर बुस्थु लांनो थाखाय जोङो मोसौ गारि बा सा गोनां बुस्थु जिब जुनारजों ब बोनो हाग्रा बेफोरखौ जोङो बाहायनाय जाबोदों नाथाय दानि दिनाव ओ जौगाजों बिगियानारि गोनोखोआरि मुगाया जौगानायजों लासै लासै गासिबो गोरलैनिफ्राय गोरलै राहा खौ दिहुनलांबाय थादों मानसिया थिग बेबायदिनो गोदो गोदाय जोङो गोजान जायगायाव दावबायनोबा जोङो जेरैहाय गररायफोरजों थाङोमोन गरराय गारि बा जोङो दै बारनांगौ जायोबा नावफोरजों दंफांनि नाव बानायनाय बे बेफोरजों जोङो दावबायोन नाथाय आथिखालनि मुगायाव जोङो गिदिर गिदिर जाहाज आरो नावफोरखौ बाहायनाय नुनो मोनदों जोङो बुंनो थाङोब्ला जोङो दा गोनोखोआरि मुगा जौगानायाव जोङो गोबां रोखोमनि जोनथोर बाहायनायफोरजों जोङो गोजान गोजान लामा दावबायलांनो हायो जेरैहाय जोङो गुबुन हादोराव दावबायनोबा जोङो बिरखंजों दावबायलांनो हायो गोदोनि दिनाव नाथाय बेफोरो गैयामोन नाथाय आथिखालावहायो गोरलैनिफ्राय गोरलैसिन राहाया ओंखारबोबाय थादों आरो मानसिया दिहुननानै लानो रोंदों गावनि साननाय माखासे मोनदांथिफोरजों लासै लासैयै जौगाबोबाय थादों जोङो गोदोनि दिनाव गोजानाव दावबायहैनोबा जोंनो गोबाव सम नांगौमोन एबा जोङो गुबुन हादराव थांनोबा बिदिनो जोंहा दान मोन एसे बेफोरबायदि नांफ्रामांगौ जायोमोन नाथाय आथिखालनि जुगाय जुगावहायो जोङो से घन्टा नै घन्टानि उनावनो गुबुन हादरफ्राव सौहैनो हायो जेरैहाय जों गुबुन हादराव थांनोबा जोङो बिरखंजों थांनो हायो बेवहाय जोङो बारा गोबाव सम नाङा जेरैहाय जोंहा से घन्टा नै घन्टा बिदि टाइम लायो एबा सम लायो थिग बेबायदिनो आरोबाव जोङो गावनि खाथियाव थांनो थाखायबो जोङो गोदोनि दिनाव साइकेल बाहायोमोन एबा अबावबा गुबुन जायगायाव थांनोबा साइकेल बाहायोमोन नाथाय आथिखालाव जोङो मेसिनजों दिहुननाय मटर साइकेल बा जोङो कारफोरजों दावबायनायखौ नुनो मोनो बेवहाय जोङो माखासे मानसिनि साननायजों गोरलैनिफ्राय गोरलै राहा दिहुनलांदों
बेवहाय जोङो गुबुन हादराव थांनोबाबो जोङो खेबसेयैनो बुरजायै थांनो हानाय जेरैहाय जोङो ओ ट्रेन ट्रेनखौ जोङो हमनानै लानो हायो रेलगारि। बेवहाय खेबसेयैनो जोङो गोलाव बुरजा गाखोजाग्रा जायगा थानायखाय बेयाव बुरजायै खेबसेन थांनो हायो बेवहाय समनिबो आरो खेबसेयैनो बुरजा थांनो हानायनि थाखाय बयहाबो ओ समावनो ओ खामानिफोरखौ मावनानै लाजोबनो हायो। हानाय जाहैबाय आथिखालनि दिनाव बेफोरनि थाखाय आरोबाव मोनसे राहा दंबावो बेनो जाहैबाय बास बासाव जाहैबाय जोङो ओ खाथि खाथियाव थांनो थाखाय खाथि जायगाफोराव थांनो थाखाय जोङो खेबसेयैनो बाहाय बुरजायै थांनो हायो मफ्राय बेहाय सासे ओ माखासे रांखान्थि खानथिनि बाहायनाय जेरै ओ खम समनि दामाव खम समनि रांनि गेजेरावनो जोङो गोजान जायगा दावबायनो हायो आरो आरो बेनि अनगायैबो जोंहा दंबावो जे लैथोआव लैथोआव खारग्रा जाहाज। गोदोनि दिनाव जोङो गुबुन हादराव थाङोबा एबा माल ओ मुवा बेसाद गिदिर गिदिर मुवा बेसादखौ लांनो थाखायबा जोंहा बिराद खस्थ' जायोमोन नाथाय आथिखालनियाव खेबसेनो जोङो जाहाजाव गोबां मुवा बेसादफोरखौ लांनो हायो जेरै जोङो ओ लांनो थाखाय गंसे गारिखौ लांनो थाखाय बा गिलिर मुवा बुस्थु हमनानै लादो जेरै जोंहा माइ माइ दं एबा जिखुनु जाया बुस्थुखौनो लांनो थाखाय जोंनो ओ गोबाव सम नांगौ जायोमोन गोदोनि दिनाव नाथाय आथिखालाव जोङो खेबसेयैनो बुरजायै लांनो हानायखौ नुनो मोनदों आरोखि आरो बेनि अनगायैबो जोंहा दंबावो ओ मा होननानै बुंगोन जोङो दा बेखौ जोङो न'निफ्राय गुबुन जायगा एबा हाथाय ाव बाजारफ्राव लांनो थाखाय गोदोनि दिनावहाय माइ बेसर सबबाय सिबिं फानहैनो थाखायबा जोङो मोसौ गारिजों ओ होनानै लानानै थाङोमोन। नाथाय आथिखालावहायो बेफोरखौ गोबां रोखोमनि मुवाजों मुवा मुवा बेसादफोरखौ लांनो थाखाय ओ जोंहा जेरैहाय जोंहा गारि दङ ट्राक गारि दं एबा बेनिबो फिसासिन आथिखालाव बेटारि गारि्रिजों खारग्राबो ओंखारबावबाय बे बेटारि गारि्रिजों खारग्रा जोंबो जोङो लांनो हायो।
औ
बे बेनि अनगायैबो जोंहा आरोबाव दंबावो टेम्फु गारि। आरो दंबावो माखासे ओ अट'फोर जों बेवहाय आरामसे ओ गोबां मुवा बेसादफोरखौ गोरलैयैनो बेवहाय लानानै थांनो हायो। आरो बुंनो थाङोब्ला गोदोनि दिनाव जिब जुनारफोराबो खस्थ' मोनोमोन नाथाय आथिखाल आथिखालाव बे जिब जुनारफोरा रेहाय मोननाय बायदि जाहैबाय होननानै जोङो बुंनो हायो। आरो बेफोरनि अनगायैबो जोंनियाव गोबां रोखोमनि दावबायारि जोङो दंबावो। ओ आरो लासै लासै गोदान गोदान गोनोखोआरि मुगा जौगानायजों लोगोसे मानसिया गोरलैनिफ्राय गोरलै राहा आरोबाव दिहुननानै लागासिनो दङ। आरो लालांबाय थागोन इयुनावबो लालांबाय थाबावगोन ओ बेखौहाय जोङो लासै लासै गावनि आरो खमावनो खम समनि गेजेरावनो जानाय बायदि यै एबा खम समनि गेजेरावनो जोङो सौहैनाय बायदियै जोङो ओ लासै लासै जौगालांगासिनो दङ। आंनि बुंनाया बेखिनियानोसै नोंथाङा माबाफोर आयदानि सायाव सावरायनो सानदों नामा
औ जेनेबा नोंथाङाबो आान्धाामेलानि राहानि सोमोन्दै नोंथाङा मोजाङै फोरमायनानै होन थाखाय गोजोननाय थाबाय जेनेबा जों गोदोहाय माबायदि जेन जायो नङा जेनेबा गोदोहा माबायदिमोन खिन्थु दा माबायदि सोलायलांखो हान्था मेलाया बेफोरनि सोमोन्दै खोन्थानानै होनाय मोजाङै खोन्थानानै होबाय जेनेबा आंबो मिन्थिनो मोनबाय नोंथाङा जे बुंलांदों जेनेबा आरो दानि मुगायाव माबायदि होनो होआ जोंनि एबा गोनथोखआरि जौगानायनि लोगो लोगो जोंनि हान्थाामेलानि राहाय माबदि जानानै फैदों नना नोंथां जेनेबा आंबो बि बिनिनो सोमोन्दै फंनैसो बुंलांनो सानदों जेनेबा नोंथाङा दानिनि गोनोखोआि मुगानिखौ बुंबाय आं जेनेबा आं गोदोनिखौ बुंलांनो सान जेनबा जों गोदोहाय ए मा मा खालामोमोन जोङो हान्थामेला होननानै बुङोबा जोङो मा बांसिन बाहायनाय जायोमोन जेरै जोङो मोसौ गारि मोसौ मोसौ गारि ओमफ्राय बिदिनो मा होनो रिक्सा एबा आथिंजों थाबायनाय साइकेल बेफोरबायदिजोंसो मा खालामनाय जायोमोन दा हान्था मेलाखौ बांसिनानो थांलाय फैलाय खालामनाय जायोमोन ना आरोना नोंथां जेनेबा जोङो मोसौ गारि मोसौ गारिनि थाखाय मोसौफोरबो नांगौ जायोमोन आरोना जेरै जोङो मोसौनि थाखाय जोङो मा खालामनाय जायो गारि जेरै गारिया जाहैबायहाय फबनै आरो ना जेरै जोङो दंफांनि साखानि बानायनो हायो आरो बेजों लोगोसे दङ जेरै जोङो माखासे औवाफोर खानाय खानानै बे मोसौ गारिखौ बानायनाय जायो आरो ना बेजोंनो जोङो मोसौ मानै नङाबा मैसो मानै बेफोरजों हान्थिनाय जायोमोन आरो बेजों लोगोसे दंबावो जोंनि स्पिडसिन एबा खरसिन खानो हाग्रा हान्थ मेेल जाहैबाय ज जोंनिया जोंनिया गराइ बे गराइ गारिजोंबो गोदोहाय मा होनो थांलाय फैलाय खालामनायखौ जों बांसिन नुनो मोन्दोंमोन आरो जाय जाय बिथांमोनहा जेनेबा न'खराव जेबो गराय मोसौ गारि बेफोर गैया बिसोर मा खालामनाय जायोमोन बिसोरो थाबायनानै थांनाय जायोमोन आरो ना जेनेबा दाबसे जायगानि गुबुन दाबसे जायगायाव बिसोरो लामा गोसान हासिनानै एबा बेरायनानै थांनाय जायोमोन जायनि थाखाय गोबाव समाव गोबाव सम आरो मा होनो गोबाव दिन लायोमोन आरो गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम आरो
दानि मुगायाव बेफोरो लासै लासैनो सोलायबोनो हमबाय जेरै गोनोखोआरि मुगा जौगानाय लोगो लोगो जोंनि थांलाय फैलायनि हान्था हान्था राहा लामा आरो जोंनि सुबुं जिउनि थांना थानायनि जिउआवबो लासै लासै सोलायबोबाय आरो ना दा खिन्थु दानिया मोजांसिन जाबाय जेरै जों गोदोहाय जेबायदि सम नांगौमोन एबा जेबायदि दिन नांगौमोन जोङो दा। बिनि फाननै नङाबा सानथाम बेफोरबायदि मा होनो खावसे। निबो बांसिन अनेक सम नांला आरोना। जोङो थाबैनो थांनानै थाबैनो फैफिननो हायो। एबा माबा मोनसे नांगौबबा जोङो थांनानै दसेनो फैफिननो हायो जेनेबा। जोङो नै घन्टानि लामाखौ जोङो थाबायनानै। से घन्टा मोनगोननि लामाखौ जोङो जेनेबा जि मिनिट एबा जिबा मिनिटनि गेजेरजों जोङो थाबैनो लानानै जों फैफिननो हायोमोन आरोना आरो बे आरो बेजों लोगोसे दंबावो गोदो गोदोहाय जोङो मा होनो मैदेरखौबो बाहायनाय जायोमोन आरो न'आव फिसिनानै माखासे मैदेरफोरखौबो। माने बेयाव गाखोनानै थांनाय जायोमोन बेफोरखौ जोङो बांसिन नुनो मोनोमोन आरो गोदोनि दिनावथ' गराइ मैदेर मोसौ मैसोफ्रा माने न' न'आवनो। थायोमोन जेनेबा ज ज जाय सुबुं एबा जायनि न'खरा माहाजोन एबा मा होनो जमिनदार बेफोरनियाव मा होनो बांसिनानो बेफोर जुनारफोरखौ फिसिनाय फिसिनानै लायोमोन आरोना जाय गोदोहाय हान्था मेला थांना थांनाय राहा लामा एबा हान्थिनो थाखाय बेफोरखौ लानाय जायोमोन बांसिनानो आरो जायबा जाय जायनिया गैया बिसोराथ' जों मिथिखायो जों खामायलांखानो नांगोन जे दानि मुगायावबो जाय जाय बि बिथांमोनहा जेनेबा फैसा थाखा गैया एबा साइकेल साइकेलखौ गारि मथर बायनानै लानो हायाबैसोरथ' निस्सय थाबायलांखानांगोन बेयो बेफोरबायदिनो आरोोना गोदोनि समावबो जों बांसिन। खिन्थु गोदोहाय बांसिन सुबुंफ्रानो थाबायनानै थांनो गोनां जायोमोन आरोना। आरो बेजोंनो लोगोसे दंबावो जेनेबा जोङो गादा जायखौ जोङो बेखौबो मा होनो माल माथा लांलाय लाबोलाय खालामनो थाखाय। बेफोरखौ बाहायनाय जायोमोन। आरो। बिदिनो दंबावो आरोना नोंथां नोंथाङाथ' जा दहाय बुंलांबाय गोनोखोआि मुगा। नि सोमोन्दै मोजांखौनो बुंना होलांबाय दा आङो नैबे गोजाम मुगानि हानथा हान्था राहा लामानि सोमोन्दै नोंथांनो एसेबांबो आं फोरमायना होनो हाबाय होननानै आं सानबाय नोंथां नोंथाङा मा सानो नोंथां।
औ नोंथां नोंथांनि बुंनायफोरखौ आङो मोजाङैनो बुजिबाय। आरो नोंथांनि गोदोनि हान्थामेला राहानि सोमोन्दै सावरायनो थाखाय आङो बांसिनै आरो मिथिसिनो हाबाबावबाय।
जेनेबा गोदोहाय माबायदिमोन ओमफ्राय दा माबोरै सोलायबोनो हमखो। नोंथांनि बुंनाय आरो आंनि बुंनायनि गेजेरजों एसेबाबो मोनथिनो मोनबाय। जेरै गोदोहाय माबायदिमोन दा मारै सालायबोखो दा। नोंथाङा दानो बुंखाबाय जेनेबा जोंनो ट्रेन आरो बेजोंनो बिरखं जाहाजजों जोङो दस्रा गुबुन मोनसे दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगा हादोराव थांनानै जोङो गोरलैयैनो। थानानै फैफिननो हायो बेफोरनि सोमोन्दै बुंनानै होनायनि थाखाय नोंथांनिसिम गोजोननाय जासिबाय आं नोंथां।